खोनादों नों मारै दं नोंथाङालाय?
अ दंथ'यो दे नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
माबा लानोमोन
औ नोंथां अ मानि आइडिया लागोनथाय नोंथां
मानि आजिखालिनि माबा माबानो नागिरो नों जुनार जुनथिफोरखौ मा खम जागासिनो दं बिनि थाखायनो बिनि बारै मे खम जानाय आरो मान-मानसिफोरा सिथारगासिनो दं मानो बेखौ मानो सिथारनाङा मानि थाखाय दोननांगौ एसे लारायनोमोन नोंथांदों
औ औ नोंथां औ जि-जिब जुनारनि था थाखाय नोङा होबमा नोंथां जिब जुनार औ जिब जुनारनि थाखाय औ दे दे नोंथां दे दे नोंथां दे फैबाय
अ जिब जुनारखौथ' आजिखालिनि जुगाव नांखागौ जेरावबो जोंनि मेनसे आ जिब बिगियान होननाय मोनसे बेलेग बेलेग जेनेबा जोंनि बेखौ जालांबा बे जेनेबा एम जोंनि एम्फौखौ एम्बुआ जागोन एम्बुआ जाबाय जिबौखौ जा गोन जिबौखौ जागोन जेनबा दावस्रि दाउलाफोरा जिबौखौ बिदिनो मेलेग बेलेग बेलेक थायोे जेनेबा बेखौनो जोङो आजिखालि जुगाव बिदिनो जिब जुनारफोरखौ बानो दा माबा सिथारलाबायनाङा दोननांगौ जों एसे जोंनि जोंनि माबाखौबा नायनांगोन जों मा मोनखो उम
जोंङो मानि लिमिटाव जानांगौ हिसाबै गा गासै बुस्थुखौ आजिखालि जिब जुनारखौबो नांखागौ जेरावबो जेनेबा जों जों माला मालाबाों जिब जुनारफोरखौ दाउस्रि दालाफोरखौ नायनानै मोजां मोनोना जोंनि गोसोआबो मोजां मोनो।
औ नोंथां
बिदिनो आरो नोंथांङा एसे फोरमाय लाबावगोन एसे
औ नोंथां बिदिबा आंङो जिब जुनारनि बादै आंङो बुंनोसै जिब जुनारखौ जोंनो मानो नांगौ जिब जुनार खौ जोंङो मानो नांङा बेफोरनि सायाव जोंङो सावरायगोन नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंङो जिब जुनार होनोब्ला जोंङो जोंङोथ' जिब जुनार होननाय लोगो लोगो जोंङो गोबां मानास मानासावनो होन आजिखालि गोबांङावनो जोंङो बेफोरबायदिनो जिब जुनार दोनथुमग्रा फोरखबो जोंङो मोननो हायो नंङा होमबा नों
औ नंगौ
जेरै काजिरङा हाग्रा मानास हाग्रा जेनेबा मावजि ग्रिनारि पार्कनो अबेबा माबानो फोराव जेरावबो जोंङो जिब जुनारखौ जोंङो जोथोनै दोननो गोनां जायो। जायो नंङा होनबा नोंथां दिनै जिब जुनारफोरखौ जोंङो अननो रोंनांगोन मिथिंगायारि सम्फदजों जोंहा सोमोन्दो दंङो नालाय ओंखायनो जोंङो मिथिं बे जिब जुनारफोरखौबो जोंङो अनसायनो रोंनांगोन जोंङो दिनै मैदेरफोरफोरखौनो होन मोसाफोरखौनो होन जोंङो बिसोरोखौ जानला मेनला खालामनो मोननाय नंङा जानला मोनेनला जोंङो बिसोरखौ फुथारला फुथारलि खालामनो मोननाय नंङा जोंङो बिसोरखौ अननो रोंनांगोन आरो जोंनि बेयो सम्पद हिसाबै दा जेनेबा मैदेर फैबाबो जोंङो मैदेरखौ गिनानै जानला मेनला जोंङो होलाबायो होहरलाबायो नोनो खालाम होमबा जोंङो बिसोरखौ मोजांङै थिनहरनो रोंनांगोन फरेस्टारफोरखौ लानानै जोंङो बिसोरखौ आरामसे हाग्रा बारियाव जोंङो थिनहरफिननो रोंनांगोन आरो नंङा होमबानो
औ नोंथां
दा ओंखायनो जिब जुनारफोरखौबो जोंङो अननो रोंनांगौ जिब जुनार थायोब्लासो जोंङो जोंनि बेलेग जायगानिफ्राय जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जिब जन्थु दंङो होननानै जोंनि जायगाखौबो नायनो फैगोन नंङा होमबा नोंथां ओंखायनो जोंङो जिब जुनारफोरखौ जोंङो अनसायनो रोंनांगौ दाावसिन दाउलाफोरखौ जोंङो अनसाय फोथायनो रोंनांगोन जानला मेनला बिसोरखौ बुथारनो मोननाय नंङा आरो नंङा होमबा नोंथां दिनै बिसोर बिसोर थायोबासो जोंनि मिथिंगाफोरा समायो आरो जेरै गान्दा होन हाग्रा हाग्रा गान जुनार होनोबा गान्देानो नंङा होमबा
औ नंगौ
औ दा बे गान्दा हिसाबै जोंङो थसेल' गं थानाय खौनो गान्दा होनो आरो बे जोंनि हारिमायारि गान्दाया माखौ जोंनि हारिमायारि जुनारा मा होनबा गान्दा थसेल' गान्दा थानायानो जोंनि हारिमायारि ओ जुनार आरो ओंखायनो बिसोरखौ गोबां अननो रोंनांगोन अनसायनो रोंनांगोन दिनै जोङो जिब जुनार होनोब्ला मोसा लख्रा गासिब जोङो बेफोरबायदि मोनसे पार्काव थायोब्लासो जोङो गुबुन हादोरनि फाय गुबुन हादोरसिम दावबायनो दावबायनानै जोंनि हा दोदाबो डेभलप जागोन आरो बेफोरबायदिनो दिनै मानास हाग्रायाव दाउसिन दाउला दाउराइ बायदिसिना जिब जन्थु गासिबो दंजोबो बिसोरजों साग्लोब जानानै थायोबासो जोंनि जायगाखौ टुरिस्ट जिंफोराबो नायफैगोन। बेलेग काउन्ट्रिनिफ्राय फैनानै जोंखौ नायफैगोन जोंनि जायगा या डेभलप जागोन आरो। दा ओंखायनो जोङो बेफोर जिब जन्थुफोरखौबो अन्नो रोंनांगोन। होनबासो जोङो जोंनि ओ साननाय हनाय जोंनि जायगाखौबो जोङो डेभलप खालामलांनो जोङो हागोन आरो औ। दा बेनि सायाव नोंथाङा मायबाफोर बुंबावनो
औ
लुबैदोंबा? औ
बेलेग बेलेग नोंथाङाथ' बुंबाय पार्कनि जागा बेलेग बेलेग मानास नेसनेल पार्क काजिरङा होनबाय नोंथाङाथ' उनाव बिजों बिजों होनबा जिब जुनार दाबो मेरला मेल्ला बेलेग बेलेग मानि जातनि दं जेनेबा सोरबा अखाफोराव थाग्रा सोरबा गाहायाव थाग्रा सोरबा दैयाव थाग्रा। दैयाव थाग्राया बांसिन दं आज जुगाव। जों दैयाव थाग्राखौ दाबो माबा नागिरनो हायाखै मेल्ला दैयाव थाग्रानो मेल्ला दं। बिदिनो मा होनोमोन उम बेलेग बेलेग नों जेनबा बिदिखौ बांद्राय फुथारलाबायनाङा जों आजिखालि नुयोना जेरावबो जों सुथारला बायो जों सोरबाखौ नुदोंबा जुदि जिब जुनार फुथारनाय बायदिखौ लाखिनांगौ जों। होमबा जोंनि बुहु-बुहुमनि थाखायबो मोजां जागोन जोंनि थाख मोजां जागोन जोंनि फिफां लाइफांनि थाखायबो मोजां जागोन।
ओ दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो जिब जुनारखौ अनसायनो रोंनांगोन जानला मेनला फुथारनो मोननाय नङा जानला मेनला खालामनो मोननाय नङा ओंखायनो जेब्लाबो जोङो जिब जुनार बुथारनायनि रैख रैखाथिखौ जोङो सुबुं माहारियानो लाखिनो नांगोन औ नोङाबा जोंनि जिब जुनारा थानाय नङा। जिब जुनारा जोबस्रांलाङोब्ला जोंनि जायगायाव बे बेफोरबायदि नेरसोनानो थालांनाय नङा आरो।
ओम नंगौ।
दा बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि जिब जुनार गैयिनि थाखायनो जोङो सिरिया खाना फोराव थांनानै नायहैनो गोनां जायो गोबां बिदि गोजान गोजान जायगायाव जोङो थांनो गोनां जायो नोङा होमबा नों थां दिनै जोङो गुबुन जायगायाव थांनाङा जोङो मानासावनो होन मानास हाग्रामायाव जोंनि बि टि सि नि मानास हाग्रामायावनो जोङो बे गोबां जिब जुनार जन्थुखौ नायनोब्ला जोङो जोंनि जायगायावनो थानानैबाबो बे जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथाङा माबाफोर औ माबाफोर जिब जुनाद फिसियो नामा नोंथाङा?
जिब जुनारथ' आङो सिगाङो फिसिदोंमोन दा आङो दा जेबो जिब जिब जुनार हिसाबै जोङो दाउ हांसो बेफोरखौनो अमा बेफोरखौनो जोङो फिसिनाय जायो आरो दा बेफो फोरखौ फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो जिब जुनार औ-औ दाउ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो हांसो फाननानैबो जों रां खामायनो हायो अमा फिसिनानै बो जों रां खामायनो हायो गोबां जिब जुन्थुखौ फिसिनानैबाबो जों जोङो रां खामायनो हायो नङा होमबा ओंखायनो जोङो जेब्लाबो जिब जुनारफोरखौ जोङो अनसायनांगोन जिब जुनारखौ फिनानैबो जोङो रां खामायनांगोन जोङो न'खरनि नांनाय मानि फैसा थाखा गैयिखौ बेफोरबायदि फिनायनि गेजेरजोंनो फाननानै जोङो रां खामायनो हागोन आरो औ दा ओंखायनो जोङो बोरमा अमा दाउ हांसो बेफोरखौ जोङो फिसिनानै रां खामायनो नां गोन आरो औ दा बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो बि दिनो जिब जुनार जोङो फिसिनानै रां आरजिनो हानाय गोबां दंबावो औ जोङो जायगा गैयिनि थाखायबो जोङो बेफोरबायदि जिब जुनार बेखौ फिसिनोबो हाया नालाय ओंखायनो जोङो जिब जुनार फिनोबाबो जोङो मेरला जायगा मेरला बारि बागान बेफोरबायदि थानो गोनां जायो हा बुरजा थानो गोनां जायो ओंखायनो जोङो बे हा हु खमनि जाहोनावबो जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरा बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनो हायै अबस थायाव थायो आरो दा जेनेबा हांसोफोरखौबो जोङो बिदैखौबो फाननो हाबाय आरो हांसोखौबो फाननानै रां खामायनो हाबाय बिदिनो दाउफोर खोबो जोङो बिदैबो फाननो हाबाय बेदरबो मोनजाबाय दाउ माबाखौ फाननो हाबाय बेफोरबायदिनो जोङो दाउ बोरमा अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो दा ओंखायनो जिब जुनाराबो जोंनि सुबुं माहारिनि आंगो सुबुं माहारिया बिसोरखौबो जोङो बजब नानै लानो रोंनांगोन होमबासो जोङो मानसि हिसाबै जोङो थांना थानो हागोन नङा होमबा नोंथां
फालियोना जेनेबा बेलेग बेलेग मा होन मा बेलेग बेलेग कमिउनिटि जेनेबा सोरबा सोरबा बेखौनो माबा भगबान बादि मानियो बिदिखौनो जेनेबा सोरबा सोरबा दाउस्रि दाउलाफोरखौनो माबा भग'बान मानि सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग माबाफोराव दा बेनोसै आरो माबा
उम नोंथां
माबा बुंबावनोबा एसे
बुंनांगौआथ' बांद्राय जेबो गैला समाबो जाना फैहांबाय नालाय ओंखायनो जोङो दिनैनि बे मोनाबिलिनि समखौ दसेबाबो हगारनानै जोङो जोंनि ओ मोजां हामलायनानै दिनैनि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनानै बेखिनियावनो जोंनि सावरायनाय खौ दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां गोजोन्थों